औ खोना ना? खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ जों दा दामनाय बर'फोरनि दामनाय देनाय आयदानि सायाव राय रायलायनोसै
अ आदसा जागोन दे राय।
औ, बेनिफ्राय ओ बे दामग्रा देग्रा बे आगजुफोरा माने बर' हारिनि मोनसे एंगार हायै बाहागो आरो बर'नि दामग्रा ग्रा देग्राफोरा। बेनिफ्राय बेफोरखौ खौ लानानैनो जोंहा माने दोनै मुलुगाव गावखौ सिनायथि होनो हानाय मोनसे जेनेबा जौगा मान गोनां जायखौ जोङो रिस कालचार होननानै जोङो सिनायथि होनो हादों आरो जोङो मुलुगाव बर'फोरा। बेनिफ्राय जों बर'फोरा ओ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो जेनेबा दोहोनि होननानै बुंनो नांगोन। जों हा मानो होनब्लाथाय नांगौ जानाय गाासैबो जिनिसफोरानो जोंहा दंखाजोबो। गावनि सिनायथि बायदियै।
राइट औ औ औ।
जेरैहाय ओ जोंहा दामनाय देनायनि बेसेन गोसा मुवाफोरा जाबाय ओ खाम, सिफुं, बेनिफ्राय सेरजा, ज'था थरखा, जाबख्रिं, गंगोना बेनिफ्राय ओ सेरजा बेफोरखौ बाहायनायखौ जोङो माने नुयो आरो।
औ औ औ।
लोगोसेनो बेफोरखौ दामनो रोंनाय सुबुंफोरखौ जों माने आथिखालाव ना जोङो जोबोर माने खम जालांबाय थानायखौ नुनो मोन
औ जोङो बेफोरनि सायाव माने बेबायदि दामनाय देनायनि सायावहाय उम गोबां दा ओ नैबे समावहाय दा सोलिफुबाय थानाय जोंनि इयुन जेनेरेसन माखासे फैबाय थानाय दा जोङो बेनि थाखायनो जोङो नोजोर बोनो गोनां बा नोजोर होनो गोनां जे जोङो बे बुस्थुखौ जों माबायदि लाबो बो फिननो हागोन। जि जायगायाव ओ बुंनायबाय खोथायाव खोथा जों गामियावहायनो साथसेबो खाम दामनो रोंग्रा सुबुं गैलिया। सास्सेबो सिफुं सुनो रोंग्रा
सुबुं गैलिया नों सेरजानि खोथायाथ' बाद दोन। खमसे खम नों खामखौ दामनोनो मानसि नांगौ।
दा बेनिखायनो दे बुंनाय नोंथां?
औ ओमफाय जों जोबोर ओ जेनेबा बेफोर बुस्थुफोरखौ जोङो अनस सायो नङा होम
उम औ औ।
बेनिफ्राय आरो जों आथिखालाव बेफोर दामनाय देनाय मुवाफोरनि सायाव माने जोंहा जग्राफिकेल आइडेन्टिटिबो जों मोननो हायो नङा होमबा? जोंहाबो बेबाय दिनो जि आइ टेक मोननाय गोबां जेनेबा दामनाय देनाय दिनै आगजुफोर दङ जोंहा। जेरै खामाबो मोनबाय जोंना बेनिफ्राय सिफुं
ओ गंग'नेस गंग'नाया दङ नामा?
औ बेबो दङ बेनिफ्राय बेनो आरो दानि नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दुखुनि बाथ्रा। ओ जोंहा माने आथिखालाव माने बेफोरबायदि जो बोर खम जालांनायखौ नुनो मोन्दों आरो।
गोबां खम।
गोदोरफोरानो माने बेबायदि गोबां गामिनि गेजेराव सोरबा साफा सानैल'सो रोंनाय मानसि बेबायदि थायो आरो। बेनिफ्राय आथिखालावथ' जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो माने बेफोरनि सायाव माने गोसो होनायखौ नुनो मोनला आरो।
उम गैलिया गैलिया नुनो मोना नुनो मोना।
बांसिनै माने ओरैनो थानाय मबाइल थुनाय बेफोरखौनो माने नुनो मोनसै आरो।
आजिखालि बेबायदि दामनाय देनायनि सायावहाय ओ रावबो गथ'फ्रा गोसोखौनो होलिया। अननानै बुङोब्ला दा जोंनो गामि गामि जोंहा आजिखालि ओम माखासे सिनायथि मोननाय बेसादफोर दङ। जे बेफोरबायदिनो जेरै दहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदि खामफोर दङ। ओ--सेरजाफोर दङ। दा बेफोरखौ जोंनि इयुन जेनेरेसनफ्रा सोलोंनानै लायोब्ला एसे मोजां जागोन बादि नुहुरो मानो होननानै बुङोब्ला गासिबो थ' जोंहा सार्च खालामनानै नायोब्ला बेफोर जिनिसखौ जोंहा मोनजोबनो हानाय जायो। जाहैबाय बेनि थाखाय जोंहा बर'फ्रा गोग्गाथाव जे बर' हारिया माखासे गावसोरनि सिनायथिखौ जारिमिन हिसाबै दोनलांनो नाजालांगासिनो दङ नङा होमबा? नोंथां दा बेनिखायनो जोंनि उन्दै उनला गथ'फोरखौ जोङो दा बेखौनो जोङो फोरोंनो सेस्था लायो आरोखि खि दामनाय देनाय जेरै खाम, सिफुं, सेरजा जोङो माखासे समावहाय बेफोरखौ दामनो थाखाय कच सारफोरनि गोबां गोनांथि जागोन आरो क सनिबो गोबां गोनांथि जागोन आरोखि दाथ'
दंसैयानो नोंथां कचारफ्राबोथ' गोबां दंथारसै बेबायदि सिफुं सुनायनि सेरजा दा मनायनि खाम दामनायनि बेबायदि आरोखि ओमफ्राय ओम बे खाम दामनाय आरो सेरजा आरो सिफुं सुनाय बेखौथ' गोबां जायगायावनो बुरखांगासिनो दङ गोरलै गोरलै गोरलै गोरलै गोरलै इयुन जेनेरेसनफ्रा दा बेफोरखौ गोबां जायगायाव दामगासिनो दं दामनो सोलोंगासिनो दङ कसाल लानानै। नाथाय बेफोरबायदि खाम, सेरजा ओ बेफोरनि बिबाङा जोंनि बाक्सा बेखिनि ओरैहाय क'क्राझार बिथिं इसे खम बायदि नुहरो आङो।
औ नोंथां। बेनिफ्राय आरो बे जेनेबा दामनाय देनायनि बेसादफोरखौ जोंहा माने बैसागु समावल' बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जाया आरो। माने गोबां समफोरावनो जोङो बेफोरखौ बाहायो।
ओम
फ्राय जोंनो बेफोरखौ माने नांबायानो थागौ माने एंगारनो हाथारै आरो मोनसे। गोनांथार बाहागो बेनिफ्राय बे बैसागुआव दा औ बैसागुआव दामनाय देनायनि अनगायैबो जोंहा बैसागुआवथ' बे नांखागोनानो ज जोंनो मोसानो बा मेथाइ खननो थाखाय बेफोर जेनेबा बैसागु नि अनगायैबो जोंहा न'खरनि मालाबाफोर जेनेबा फुजाफोर होयो नङा होमबा? ओमफ्राय हाबाफोर जायो न'खर सोरनिबा हाबा ओमफ्राय सोरखौबा आलासि जेनेबा मिथिं बरायनाय गामियावनो जा बा माबा मोनसे गिदिर मिथिङावनो जा दाना माने बेफोरखौ खौ जोङो बरायनायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय जेरैहाय जोंहा न'खरफोराव मालाबा समाव मानिबा फुजाफोर होनाय जायो नङा होमबा औ बे आर'ज गाबनो जेनेबा आफा बाथौनि सेराव बे आर'ज खौ जेनेबा ओरैनो खुगा गोजाजोंल' गाबनाय जाया आरो। जोंहा आर'ज गाबनो थाखाय बेफोर दामजुफोरनि गोनांथिया जानानै फैयो जोंनि गेजेराव। जेरैहाय ओ खाम सिफुं जथा बेफोरखौ दामनाय जायो आरो थरखा बेफोरखौथ' आर'जनि समाव दामनाय जाया।
दामनाय जाया ओहो।
औ बे।
जथा जथाया थायो।
औ खाम सिफुं जथा बेखौनो नुनाय जायो आरो माने जोंनिथिंजाय बांसिनै।
दङ गेजेर गेजेर जायगा जायगा जायगा जायगा दङ। जायगा जायगा गैलिया जों गोमालांनायखौ नुनो मोनगासिनो दं आरोखि।
औ बेफोरबायदिनो माने दामनाय जायो आर'ज खन्नाय जायो ओमफ्राय आथ रो जेरैहाय गिदिर गिदिर मिथिंफोराव जेनेबा आलासि बरायोब्ला बेफोरावबो माने मोसानायजों लोगोसे ओरैनो खुगा गोजाथ' जेनेबा मेथाइ खनोब्लाथ' जोंहा मिलौदो जाया नङा होम बा बेफोरखौ जोंनो नांखाथारगौ दामनाय देनायखौ।
अ।
सिफुं खाम बेफोरबाय दि लानानै आलासिफोरखौ बरायनाय जायो आरो। बेखौ जोङो नुयो बेनिफ्राय आरो सोरनिबा हाबा जायोब्ला जेनेबा खैना गोदान बर गोदान बेबाय दि थुखैयोना नोंथां ओमफ्राय बेबायदि दै खावनो थाङो जेनेबा गामिनि बा न'खरनि सुबुंफोरा। बेनिफ्रायो बेवहायबो माने आथिखालाव खाम सिफुं बेफोरबायदि लांनानै माने दै खौ बरायनानै लायनायखौ नुनो मोनो आ रो आथिखालाव। गोदोथ' खिन्थु बेयो जायगा जायगा माने बेबायदि गादसिबो खाम सिफुं लांजोबा आरो। दै लायफोराव खिन्थु जायगा जाय गा माने गावसोरनि फसन हिसाबै लानानै थाङो आरो बेखौ बेफोर खौ दामजुफोरखौ। बेनिफ्राय जेरै जोंहा ओ गोदोनिफ्रायनो जोङो उन्दै समनिफ्रायनो नुबोदों माने जेरै हाबाफोराव बे बेन पार्टि लाबोयो नङा होमबा?
औ औ।
दिनो जेनेब आथिखालाव गोदान मुगायाव जोङो ओ बै सिफुं खाम बे फोरबायदि लानानै माने बेन पार्टि बायदि माने हाबानि न'खरफोराव लेंहरनायजों लोगोसे दामफैनायखौ नुनो मोननाय।
औ औ औ औ औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो बेनिफ्राय नोंथांमोननि थिंजायबो बेबायदिया सोलियो नामा?
जे औ जोंनिथिं ओ जोंनि थिं जेब्ला जों उन्दै उन्दैमोन बे समाव अब्लानिया जों ओ हिनजाव गोदान बरायनाय खाम सिफुं जथा लानानै जोङो नुबोदोंमोन आरोखि ओ जों जेब्ला उन्दैमोन अ ब्ला लामा गोलावनिफ्राय बरायनानै लाबोनाय जों नुबोदोंमोन आरोखि नाथाय बियो दा जोङो फैयै फैयै ओ गोमानाय बे बुस्थुआ खाम जथा सिफुं सेरजा लानानै बे बु बरायनायखौ जोङो गोमानाय नुनो मोनबोगासिनो दङ।
औ दे नोंथां औ जोंना समाबो। जाबायमोन नोंथां।
औ दे नोंथां दे दे दे लाखिलायथ'नोसै दे दे। दे दे।